हेलौ नोंथ मा खालामदों।
नै जिरायनानै दङ।
अ ओंखाम जाखांबाय।
ओंखामा जाबाय। औ
अ दे बिदिब्ला नोंहा फ्रि दङना।
औ औ
आङो उन्दुनानै दङ।
अ औ।
नोंथाङा फ्रि दङब्लालाय। मोनसे टपिकनि सायावसो सरायनो होनना फन खालामदोंमोन आं। अ जों बिदिब्ला औ। माने बेफार फालांगि खालामनायनि सायाव स जरायनि माने दायोथ' आथिखालाव गोबां बेफार फालांगि खालामो बे गनि ससाबायानोसै समाचार ना
सावरायजागोन दे
औ बिदिबा आं जालायनोसै
औ औ
बे माने बेफार फालांगिखौ गोदोनि समाव जोङो बांद्राय नुवामोनब्लाबो आथिखालावथ' गोबां नुनोमोन। नङा होमबा नोंथां बे दनो माने बर' न'खरफोरावथ' जोङो जौनि बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो। फानसननो औ बेथ' थाखायो बेनिफ्राय दाउ अमा हांसो बोरमा मोसौ फिसिनाय बेफोरबो थायो। गोदो माने अमाफोरखौ मासे मानै बेबायदि फिसिनायखौ नुयोमोन आरो रो
औ
दायोथ' दा अमानि फ फार्म बानायनाय दाउनि हांसोनिफ्राम बेबायदि खौ गोबां नुनो मोनसै अमाखौ माने खेबसेयावनो माने गोबां फाननो हायोब्ला गोबां। रां थायो आरो माने फिनायाबोथ' बेबायदिनो खस्थ' जायो। अब्लाबो माने खेबसे खायावनो माब्रै माबा फामनो हायोब्ला। बांसिन मुलाम्फा जानाय बायदि मोनोना बेनिखायनो बांसिनै आथिखालाव फार्म बानायनाय बेफोरखौ नुनो मोनसै आरो बानायाब्लाबो न'फ्रावबावबो मासे मानैया थाखायायो अमाया
औ बेबायदिनो आरो ओ दाउ लखेल दाउनिबो फार्म बानायनाय नायखौ नुनो मोनो। लखेल दाउआथ' आथिखाल गोबां दाम जानानै फैबाय मासेयावनो माने ओ मा होनो गोबां रां मोननो हायो मोजाङै फेदेरनानै आरो बिदै दै होनानै बिदैफोरखौबो गोबां राङाव फाननो हायो। आरो बेबायदिनो हांसो
हांसोफोरनि हांसो बिदैनि दामफोराबो गोबांआनो
औ आरो हांसोफोरखौबो गोबां बेसेनाव फाननायखौ नुनो मोनो आरो जेब्ला माने जों बायनो सोङो अब्ला गोबां रां बिनायखौ नुनो मोनो। आरो बोरमायाबोथ' बेबायदिनो गोबां बेसेनखा दायोथ' ओ केजियावनो दाइनजौ जौ बेबायदि जानायखौ नुनो मोनबाय बोरमाखौबो जोङो फिसिनो हायोब्ला मोजां आरो
औ
औ बेफोरबायदिनो आरो गोबां बेफार फालांगि जिब जुनारनि अनगायैबो जोङो गोबां खालामनो हाबा बावैसो रै मैगं-थाइगं गायनानैबो बेफार फालांगि खालामनो हायो दै ज्लांनि जेनबा मैगं-थाइगं बेफोरखौ जिंखा बहल बेफोरखौ माने थाइबें बेफोर मिसथाफोराथ' दायो गोबां दाम बेफोरखौ गायनानैबो फाननो हायो आरो मेसेंआवबो दा मैसेङाव गायनो हानाय मैगं थाइगं आलु ओ जेनखा माने मुला अल कबि आरो लाइ, लाफा, लाइ, लाफाखौ आबाद खालामनो हायोबा थ' गोबां मुलाम्फा जायो होननानै
होननानै सानो
आरो बांसिन जानो आथिंखालाव ओ थालिर फिथाइ थालिरनि माने आब' आबाद मावनायखौ नुनो माने बागान बानायनायखौ आरो बेबायदिनो गय नालेंखर बेफोरनिबो गोबां माने गायनानै मुलाम्फा मोननो हायो आरो बोसोरावनो औ आरो गोबां दंबावो माने एक्स्रा एक्स्रा गावबा गाव हानाय बायदियै बेफोरखौ मावना लायो। फिथाइ सामथायाइफोराबो जेरै स्ट्रबेरिफोरा गोबां बेसेन गोनां लिसु थाइजौ बेफोरबो माने गोबां माने फाननानै रां खामायनो हायो आरो
औ औ
औ दा नोंथाङा ओ जेन'बा जिब जुनार फिसिनायाव बांसिनै माबेयाव बांसिन मुलाम्फा दङ होननानै सानो आरो
मा होनदों आंबो बुजि खोनायासै मोजाङै
बा माने जिब-जुनार दाउ अमा हांसो बेफोरखौ बेफोरनि गेजेराव मा बे जिब जुनारखौ लायोब्ला बांसिन मुलाम्फा मोनो होननानै सानो।
औ
जि जिब जुनारनि बेलायाव बुङोब्लाथ' जोंना ओ गासिबो जिब जुनारावनो मुलाम्फा दङ जेनेबा ओ हमनानै ला। अमायाथ' गिदिर जाबाय नालाय बे बेथ' गावनि गिदिर बायदिनो रांखौ मोनसिगोन बा मोसौफोराबो ओ जौआथ' बुस्थुफोरखौ फिनो हायोब्लाथ' मोजां जोंना ओ खस्थ'आथ' नों गासिबो जिब जुनारखौ फिब्लानो खस्थ' खालामनांगोन नाथाय मोसौआथ' जोंहा गांसोसो जायो। बा बिदि दाना साना बिदि बायनानै होलायनांगौनि गोनांथि जाया आरो हमनानै ला नों मोसौ जारसि मोसौफोरखौबो फिनानै लायोबा बा हमनानै ला जारसि नङाबाबो ओम। खालि बिदि मोसौखौनो फियोब्लाथाय गायफोरखौ फिसिनानै लादो बुरजानो अब्ला नोङो फिसाखौबो मोनबाय आरो गाइखेरफोरखौबो फाननो हाबाय बिदि जायो आरो गोबां मुलाम्फा जायो। ओमफ्राय आथिखालावथ' जोङो दा बांसिन प्रफिट होननानै बुङोब्ला अमाखौनो बुंनांगोन आरो ओ गोबां मानसिफ्रानो अमा फियो फार्म खालामो। बेनिफ्राय ओ जोंना बे फार्म खालामनायावथ' गोरान आदारसो होयो दाना बेखौसो होयो आरो। बेनिफ्राय बे गोरान दाना होनाय होनायनिफ्राय जेनेबा ओ बेखौ फाननो थाखाय बानायो बांसिन खिन्थु ओ देहानि थाखाय बारा मोजां नङा होननानै बुंनांगोन आरो। ओ न'नि गुन्दैफोरजों फिसिनाय अमाफ्रा साबसिन जायो होननानै बुंनो बुंजायो आरो। दाथ' जोंना बे औ औ औ
औ।
मानो होनोब्ला ओमफ्राय औ गोबां सुबुंफ्रानो माने फिनो थाखाय रां खामायनो थाखाय आथिखालाव माने बै दाराफोरजों थाब थाबनो देरोना अमाफ्रा बेनिखायनो माने दाना होयै होयै फिसियो आरो बिनि उनावहाय ओ बय ब्रयलारफोरखौबो गोबां बिदिनो प्र फिट दङ आजिखालिथ' बिदि ओ एनजिअ नि मानसिफ्रा नोंनो न'फोरल'सो लुनांगौ नोङो दाउ फिसानिफ्राय आदारनिफ्राय गासिखौबो होफैजोबो खालि नायनाय आ ओमफ्राय मा होनो माखासे बिदिनो ओ फिसा फिसौ नोङो बायनांगौ मानांगौ बिदि आरो ओमफ्राय दाउ फिसाफोरखौबो गावसोरनो होफैयो आदारखौबो होफैयो खालि नों नायनांगौल' ओमफ्राय उनाव फैसायाबो माने फिफ्टि फिफ्टि बिदि मोननाय बिदि आरो। माने बेफोरफोरखौ गोबां मोजां सुबिदा माने माबा नोंनाव ओ बिजनेस माव नो थाखायथ' होनगोन नाथाय बै एनजिअ फोरनि गेजेरजों जों मा होनो रां गैयाब्लाबो माने बिसोरनिफ्राय मोननानैनो माने स्टार्ट खालामनो हायो होननाय बादि जाहैबाय बिदिनो जिब जुनारनि अनगायैबो जोंहा आथिखालाव बिदि बिजनेस गोबां बिफां लाइफांफोरनिफ्रायबो। गोबां बिजनेस खालामनो हायो आथिखालाव ओ मानसिफोरा माने आथिखालावथ' गोबां बुरजा बुरजा गय बागान बेफोरावथ' माने हालस थानांगौ गय बागानफोर गायनोब्लाथ'। माने बे आदारबो जाया जेबो जाया। बोसोराव खेबसे खेबनै हाग्राफोरखौ दान्नानै हो बेनिफ्राय जेबो माने थाया आरो गायनानै दोनबाय बोसोर ब्रै बोसोरबानि उनाव थायो गय फिथ मोनबायानो थाखाबाय बिदि आरो गय बागाननि सिङावनो आरो माखासे आथिखालावथ' नोङो कक'वा चक्लेट होननाय मोनसे दंफां दङ नोंथाङाबो मिथियो जानांगौ बेखौ माने गय बागान सिं सिङाव गायो आरो होमब्ला डाबल प्रफिट जाबायना जोंना गय बागानबो थाबाय इथिंजाय कक'वानिफ्रायबो नोङो रां खामायनो हाबाय आरो उम मा होनगोन बेखौ गय बागाननि सिं सिं माने थालिर बेफोरखौ गायनो हायोबा मोजां आरो जोंना थालिर दंफङा दै दै गोनां दंफां ना बियो आमफ्राय थानदा जायो जायगाफोरा। ओमफ्राय फिथाइफोरखौ फाननो मोनबाय थालिर दंफाङाथ' जोंहा गोबां मोजां होनना बुङो नांगोन। आरो मा होनो मादानिफ्राय लानानै बिबारसिम मा होने ओ मैखुनसिम गासिबो माने जाजानाय आरो फानजानायाव बाहायजायो आरो।
औ औ।
मैखुनफ्राबो फानजायो आमफ्राय थालिर फिथाइयाबो फानजाबाय। ओ थालिर दंफांनि बै मा होनो बेखौ फस्ला जाय बेखौथ' टाउन सहरनि मानसिफ्रा बायनानै जायोना।
औ संङो।
फानबा फाननो हाबाय न'आवबो जानो हाबाय आरो थालिर दंफांनिफ्राय जोंहा खारैबो बानायनो हाबाय माराफोराबो गासिबो। माने गोबां प्रफिट दं आरो बेफोरावबो जुदि मावनानै जानो रोङोबा आरो। गामि ओनसोलफोराव माने ओ हालसो थानांगौ माने बिजनेस खालामनायनि जेबो आंखाल गैया गोबां ओ बिफां लाइ फां गायनानै आथिखालावथ' गोबां बिदिनो बानलु बायदिसिना तरमुज स्ट्रबेरि गाय नानैबो जोङो रां खामायनायखौ नुनो मोनसै आरो। माने गोदोनि समाव बिदि बां द्राय बिफां लाइफां आरो फिथाइ सामथायनि दंफां गायनानै बांद्राय मानसिफ्रा बिजने ज खालामनो रोङाखैमोन खालि जिब जुनारफोरजोंल'सो बांसिन बिजनेस खालामोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव बैफोरखौबो माने बिफां लाइफां आरो फिथाइ सामथाइ बायदिसिना गायनानैबो ओ माने गोबां मा होनगोन बेखौ उम बिजनेस खालामनाय। आरो मुदुफुल दंफां गायो मैथ्रु दंफां गाहाय गाहायावनो थायो माने नार्सारिनिफ्राय लाबोनायफ्रा। गायनाय लोगो लोगोनो थाखायखायो बोसोरसेबो नाङा बेफोरावबो माने गोबां प्रफिट जायो आरो। बिदिनो गोबां दङ जोंहा बुंनानै फोजोबनो हाया माने। राङा जेरावबो दङ होनाय बुंजायो आरो औ औ। मावनो रोंब्लानो जेरावबो रां मोनो।
औ।
बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबाय नोंथां। नोंथांजों सावराय बावनो मोनगोन होनना आसा थाबाय। आरो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिना मोनबाय आरो नोंथां
औ औ
औ गोजोननाय थाबाय औ औ दे